नोंथां ओ दायो नोंथाङा ओरैनो दंना नोंथां?
औ नोंथां ओरैनो दंथ'यो आङो दा।
आ आं नोंथांजों एसे आबहावा गेब्रांनायनि सोमोन्दै सुं-सुंद'यै सावरायना कल खालामनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन दे जेबो उसुबिदा गैया आंहा दा।
ओ बिदिब्ला नोंथाङानो जागोन नामा जे आबहावा गेब्रेनायनि बागै सुंद'य फोरमायना हाग्रोदो नामा नोंथाङानो।
औ ओं बेनो जिहेथु नोंथाङा आंखौ फोरमायनो थाखाय खावलायबाय आं नैबे समाव फोरमायनो थाखाय आवगायदों,
औ।
ब्ला गिबियावनो आङो आबहावानि बुंफुरल'खौ बुंनो नागिरदों आबहावा होनोब ब्लाथ' जों बेखौनो मिथियो जे जोंनि सोरगिदिं थानाय जिखिनि सोरबिद थिं दैमा दैसा, बार, हा, दै बिफां लाइफां जों बेखौनो आबहावा होननानै बुंनाय जायो। आरो गेब्रेंनाय होनोब्ला जों गेब ब्रेंनाय बा गुबुंले जानाय होनोब्ला जों बेखौ बुजिनो हायो जे मायाबा मोनसे जिनिसा मानसिनि थाखाय बा जिब जुनारनि थाखाय बाहायजाथावै जानाय हो बाहायजाथावै जानाय गाज्रि जानाय मैला जानाय बेखौनो जोङो गेब्रेंनाय होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां नङा होमबा? एब्रेंनाय ए बा गुबुंले जानाय। दा बेनिखायनो नों थां आबहावा गुबुंले जानाय होनोब्ला जोङो आबहावा गुबुंलनायनि सिङाव गोबांथार रोखोम थायो जेरै जोंहा हा गुबुंङै थाबाय, दै गुबुंनाय थाबाय, बार गुबुंनाय थाबाय नोंथां नङा होमबा? आरो जिहेथु जोङो सुबुं माहारिया जों जिब जुनारफोरा जों आबहावाजोंनो जोङो गोरोबलायनानै थायो आबहावानि मुवा जि निसफोरखौनो जोङो बाहायो हां लानायाव जोङो अक्सिजेन बार बाहायो। दा जुदि आबहावायानो मैला जायोब्ला जों सुबुं माहारिया थांना थानायाव गोबां माने जेंना फैगोन आरो जोङो बेराम आजारजों जोङो नाख्रेब जानो गोनां जागोन नोंथां बेनिखायनो आबहावाखौ जोङो मोजाङै लाखिनांगोन आबहावा गुबुंनायखौ जोङो होबथानांगोन आङो गिबियावनो ओ बार गेब्रेंनाय बार गेब्रेंनायनि बागै बुंनो नागिरदों जिहेथु आथिखालाव ओ गोनोखो गोखोआरि जुग बे गोनोखोआरि जुग बा मोनसे जिखिनि दावगाफुनाय जुग बे दावगाफुनाय जुगजों मानसिफोरा गोरोबना सोलिनो थाखाय गोबां जौगा आगजुनि मुवाफोर बाहायदोंसै जेरै हमनानै ला लामा ससे थांनो थाखाय लामा ससे हान्थिनो थाखाय मानसि फोरा साइकेलनि सोलाय बा आथिंजों थाबाय ना थांनायनि सोलाय गारि मथर बाहायदों जाय गारि मथरनि उखुन्दैआ जोंनि बार हावायाव थानाय बारखौ गेब्रें होदों आरो बार गेब्रेंया बेनि थाखायबो जादों। जिहेतु जोंनि नोगोर नोगोरमाफोराव बेबादिनो गोबां गिदिर गिदिर कलकारखाना इन्डास्ट्रिफोर बेफोरखौ बानायदों बै इन्डास्ट्रिफोरनिफ्राय ग'नाय जिखिनि मैला उखुन्दै बै मैला उखुन्दैफोराबो ओ बारजों लोगो नांनानै बारखौ ग्रेब्रेंनाय खालामदों। आरो लोगोसे नोंथां नैबे मोनसेयाबो बार गेब्रेंनायनि मोनसे जाहोन जायनि कि ओ गोथां न' गेस होनो ग्रिन हाउस ग्रिन हाउस बुंनाय जायो बे ग्रिन हाउसनिफ्राय ओंखारनाय जिखिनि ओ कार्बन मन' अक्साइद बा क्ल फ्लर' कार्बन बेफोरो माने जोंनि बारहावाखौ गेब्रें होदों आरो जिखिनि बै गुसु खालामग्रा रिफ्रिजारेटर होननानै बुंनाय जायो फ्रिस बे फ्रिजनिफ्रायबो बेबायदिनो गोबांथार बिस गोनां मुवाफोर बिस गोनां गेसफोर गबोयो जायनिखि जोंनि बारखौ गेब्रें होयो आरो जोंनि बारा गेब्रेंनाय जायोब्ला जोङो जिहेथु बारावनो जों थांनानै थायो जों दा गसंनानै दङब्ला जों बारखौनो हांबोदों दा जुदि बारानो गेब्रेङोब्ला बे बारा जोंनि सिङाव हाबहैयोब्ला जोंनि समफ्लफोरखौ जोंनि देहाखौ नोरजिया खालामगोन आरो नोंथां बेनिखायनो जोङो बार गेब्रेनायखौ होबथानांगोन दा आं गिबियावनो फारियै बुंनांसै बार गेब्रेनायखौ थानो थाखाय जोङो ओ जोङो ससे लामा थाङोब्ला ससे लामा हान्थियोब्ला जोङो उखुन्दै ग'ग्रा डिजेल पेट्रलजों खारग्रा जोङो गारि मथरनि सोलाय जोङो साइकेलफोर नङाबा थाबायनानैबो थांनो हायो नङा होनबा नोंथां ओ जों थाबायनानैबो थांनो हायो ओ बेबायदि खालामोब्ला आरो गोबां बिफां लाइफां गायनांगोन जोङो गोबांथार बिफां लाइफां बिफां गायोब्ला जोङो जों जिखिनि बार गेब्रेंनाय बेखौ जो ह हमथानो हागोन आरो नङा होनबा नोंथां औ दा आङो औ नोंथां दा नोंथांनिफ्रायबो आङो बेखौ मिथिनो नाजागोन जेनेबा बै हा गेब्रेनाय नङा होनबा ओमफ्राय हा गेदेनाया बोरै बोरै जायो आं बेखौ बारा मिथिया नोंथां हाया बोरै
अ औ अ हा गेब्रेनाय बुंनानै बुङोबाथ आंनाव जेसेबांखिनि एसेबांबो नलेज गैया जे थेवबो आं जा खिनि मिथियो बेखौ नोंथांनो फोरमायनााजागोन जे हा गेब्रेंनाय बुङोब्ला जोंनि सुबुं माहारिनि थाखायनो गेब्रेंदों ओ मा बेहाय होननानै बुङोब्ला जेरै जोंनि सुबुं सुबुं अनजिमाया आथिखालावहाय जा आबाद मावोब्लाबो जों ओरैनो हालेवनानैल माइफोर एबा आबादफोरखौ जों मावला आथिखालावहाय जे जोंङोगोनोखोआरि जानायजों लोगोसे जोङो माखासे जेरै मुवाफोरबो इउस खालामो आबाद मावनायफ्रावहाय जा जेरै आबाद मावोब्ला जे आबादा गाज्रि जादों बा आबादा जेनेबा हा हासार गैया बैफोरावहाय जा आबादखौ हासार गोनां खालामनो थाखाय जेरै इउरिया बेफोरबायदि हासारफोर सारो जेरै हायाव जायनि जाहोनावहाय जा हाया गावसिनि रसखौ नागारनानै सेवलाङो। जायनि जाहोनावहाय जा हासार गोनां हाया हासार गैयै जालाङो। आरो बेजों लोगोसे माखासे हासार होग्रा एम्फौ एनला हानि बैफोरबो माखासे थैयो आरोना नोंथां। जायनि जाहोनावहाय जा हाया जाया गावनि जिब गोनां बायदि जायो आरो बेजों लोगोसेनो जेरै आबाद मावबावोब्ला जोंनि आबादफ्रा मालाबा समावहाय जा गाज्रि जायोना नोंथां। जेरैहाय जा बुंनो थाङोब्ला माब्लाबा समावहाय जा बिबार बारनाय समाव मालाबा समाव फिथाइ थायनाय समावहाय जा एम्फौ फोर जायो नङा होमबा नोंथां आरो बैफोर एम्फौ जानायफोरखौ नागारनो थाखाय जे जोंनि सुबुंफ्राहाय जे एम्फौ थैग्रा मुलि जाय ग्लायसिन बेफोरबायदि बाहायो स बेफोरखौ सारोब्ला जोङो। आबादावहाय जा जे जोङो मिथिखायो बे हासिं फारसे थाङो जे ब्लाइसिं थ जानो हागौ हाग्रा थैनाय बेजों लोगोसे जेरै एम्फौ थैनायनि बा गोबां मुलिफोरबो दं बेफोरखौबो सारो जों। बैफोरखौ सारोब्ला जोंहा हाया हायाया गोबां खस्थ जायो एबा गोबां देमेज जायो बे जायनि जाहोनाव जोंनि हायाहाय जा गाज्रि जालाङो। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि सुबुं अनजिमाया गोबां बाहायफ्लेबाय थानाय जेरै आथिखालावथ नोंथां बुंनाय बायदि गोनोखोआरि दारिमिनारि गोबां जौगाबोबाय एबा गोबां खम बारायबोबाय। थिग बेबायदिनो सुबुं अनजिमा बारायनायजों लोगोसे जोंनि प्लास्टिक जा बायदि गेसाव गोफुन मुवा बाहायनायफ्राबोथ सेवनो रोङि मुवा बाहायनायाबो आथिखालावहाय जा गोबां बांबोदों।
औ नंगौ।
स आथिखालावहाय जा जोंनि बे प्लास्टिकफोर बाहायनाय बेफोरखौबो आथिखालाव जों जङो सुबुंफोराहाय जा दाबसे जायगायावनो ज गारालासिनो खायफा खायफा ओनसोलाव जानला मोनला जेरै दुब्लि फोथारफ्रावहाय जा हा फोरावहाय जा गारनानै दोङो जायनि जाहोनावहाय जोंनि हाया हायाया गुबुंले जानायनि गुबै चान्स थायो। एबा राहा थायो जे हाया गुबुंले जागोन। स। आंनि मिथिनायाव बेसेबां दा आं नोंथांनावबो मोनसे सोंथि सोंनि नोंथां।
औ सोंजागोन नोंथां।
अ नोंथाङाबो बे दै गेब्रेनायनि बागै एस
औ नोंथां औ औ नोंथां आङो। नाजागोन आंबो नङा होमबा जिखिनि हायो। दा दहायनो बुंखादों जोङो आबहावा गेब्रेंनाय होनोब्ला दै गेब्रेंनाय हा हा गेब्रेंनाय आरो बार गेब्रेनाय बेफोरो गोग्लैयो दा आङो दै गेब्रेनाय जिहेथु दै दैयाबबो जोंनि जिब जुनारनि थांनानै थानायनि थाखाय जोबोर गोनांथार नोंथां नंङा होमबा दै नङाब्लाथ जोङो जोंनि जि थांनानै थानाय बेखौ जों सानथावा जोंल नङा बिफां लाइफां आबाद जेबो जिनिसानो दैनि अनगायै जानाय नङा आरो नोंथां नङा होमबा बेनिखायनो जोङो दैखौ गुबुंले जानायनिफ्राय जोङो बासायना लाखिनाया संरैखा खालामनाया जोंनि मावनो गोनां हाबाथार आरो नोंथां औ दा दैया गुबुंले जायो होनोब्ला आं मिथिनायाव ओरैबायदि गुबुंले जायो जिहेथु दहायनो बुंखाबाय नोंथाङा आथिखालाव आबाद मावोब्ला बांसिन फसल मोननो थाखाय हो इसेल हायावनो गोबांथार फसल मोनो थाखाय बा बेबायदिनो गोबांथार बेरामबो दङ बे बेरामनिफ्राय बे आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय बेबायदिनो गोबांथार रासायनारि हासार एम्फौ फोथैग्रा मुलिफोर बाहायो जेब्ला आबाद फोथाराव बेफोर मुलिफोरखौ बाहायो अब्ला बै रासायनारि मुलिफोर एम्फौ फोथैग्रा मुलिफोरा हासारफोरा माने बे हायाव थालाङो आरो नोंथां बे हायाव थालाङो बे माने जोबनानै थाङा आरो जेब्ला अखा हायो जेब्ला बा दै दैबाना फोर जायोब्ला अखाफोर हायोब्ला जेब्ला बे आबाद फोथारनि गेजेरजों बोहैखारलाङो दैया अब्ला आबाद फोथाराव थानाय जि जिखिनि मुलिफोर जिखिनि रासायनारि हासारफोर बेफोरखौ सुस्रालाङो आरो आरो सुस्रा लांनानै बियो दैमा दैसायाव‌ जेब्ला गोग्लैहैयो जाम्फै निजोरा बेफोराव गोग्लैहैयोब्ला बे मोनसे जाहोन आरो बेयाव दैया गेब्रेनाय जायो नोंथां नङा होमबा दा बे मोनसे आरो लोगोसे दै गेब्रेंनाया बेबो जिहेथु कलकारखाना दारिमिन इनदास्ट्रि फोरावबो दैखौ बाहायनाय जायो आरो बे बाहायसुंनाय दैफोरखौ माने गाज्रि मैला दैफोरखौ माने थोंजोङै लैथो लैथोमा दैमा दैसायाव थै हरोब्लाबो माने दैया गेब्रेङो आरो नोंथां बेबो जाहोन जाबाय दै गिब्रेनायनि जाहोन आरो मोनसे जाहोना जाहैबाय जिहेतु जोङो दैमा दैसा निजोराफोराव माने मोसौ मैसो थुखैसोमनाय मानसि नाइ नङा होमबा नोंथां दा बैफोरनिफ्रायबो माने दैया गेब्रेङो आरो नोंथां दा बेनिखायनो जोङो दै गेब्रेनायखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो बेबायदि दैमा दैसाफोराव मोसौ मै सो मानसिफ्रा दुगैसोमनाङा सि सु सोमनो नाङा आरो जोङो जेसेबां हायो आबाद फोथारफोराव जोङो रासायनारि हासार बा रासायनारि एम्फौफोर मुलिनि सोलाय जोङो जिबारि हासारफोर बाहायनो हायो नङामोन आरो मोनसे बाथ बै कलकखानानि गाज्रि दै मैला दैफोरखौ जोङो थोंजोङै दैमा दैसा लैथोफोराव खोख्लैयालासिनो जों बे गुबुन जायगायाव खोख्लैनानै जोङो बेखौ दैखौ फिनट्रिमेन्ट खालामनानै जोङो दैखौ बाहायजाथाव खालामनो हायो आरो आथिखालाव' ओरैबायदि बिदि जाबाय नोंथां दैखौबो माने ट्रिटमेन्ट खालामनो हानाय जाबाय आरो फाहामथाय होनो हानाय जाबाय
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां सैथो नोंथां
आं बेखिनिखौनो बुंथ'बाय नोंथां
नोंथां ओमबा जोंनाथ' समाबो जाबायना नोंथां
औ नंगौ नोंथां जाबाय
ओ नोंथांजों बे गुबुंनायनि बागै नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय। आसा खालामदों नोंथांखौ उनावहाय जा लोगो मोनफिनगोन होननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।